हेल'
अ आदा।
अ नानि दोङो ओरैनो रुमावनो।
रुमआव अ। ओंखाम जाबाय?
ओंखाम जाबाय दे।
अ मा ओंख्रि जाखो?
ऐ माबा संदोंमोन अनला ओंख्रि सोंदोंमोन।
अनला ओंख्रि ए अनलाजों जेबो गैया?
दिनै निरामिस जानायसो दिनै मंगल
अ अ अनला ओंख्रिबो सं रोंगौ आदाया?
आं सङासै
अ।
है नआव संदो।
अ अ।
नोंसोरलाय जाबाय?
ओं जाखांबाय जाहाबो।
ए।
जोंहाबो जेबो गैया मिरामिससो।
औ औ औ औ।
लेस्रा लेस्राजों आलु ओमफ्राय दङ' ओरैनो।
आतसा। गरमा बोथोरा मा रखम?
जोंनिया बोथोरा दय सान नुदोंमोन ओमफ्राय दा अखा हाननो नागिरदो।
अ।
नोंसोरनि जालाय?
जोंनिखि सान्दुं गोसाथारलै।
दाबो अ। जोंथि एकदम अखा हामनो नायनो नागिरांदो।
ओ।
बोथोरा बिराद गरम ना सानाव बिराद गरम जायो।
बे सानैसोया गरमानो दे।
ओमफ्राय मोजां बा खबरा?
मोजांथ'
अ नखरावबो दङ गासिबो मोजाङैनो
आतसा
औ
बाखि गायनाय फुनाय खालामबाय
ओं गायनाय फुनायाथ' मा होनो दा खोथिया फोबाय दाख्लै फैहैदो ओमफ्राय दा मास मोनसे नांगोननो खोथिया जौनो थाखाय
ओ ओ
ओमफफ्राय खोथिया जौखांबा उनाव गायसिगोन आरो मासेनि उनाव
नोङो गायो ना गाया
गायो
गाय नो हायो ना
गायो ओं
औ
ओमफाय न'आवबो मालाबा ओंखाम संनो थालां नांगौ जायोना उम गासिबो जाहोयोबा गाहैबा हाजिराफोर लायोबा होमबानिया
न'आव ओंखाम ओंख्रि संनो थालां नांगौ जायो।
हुम दानिया आरो औ गायो खोथिया फोना दोनबाय जोंहाबो
अ खोथियाया जौनोनो बिराद गोबौ लायोना सम
गोबाव लायो आरो दा दैबो थायाना।
अ अ
दैनि थाखाय खस्थ' जायो इसे।
उम
अखा हायाब्ला। उम
अखाखौनो मोननो थान जाबाय दानिया माइ गायना दोनबाबो अखायानो फैनो नागिरला ओहु।
उम थांनाय बोसोरावथ'
अ अ थांनाय बोसोराव अखाया एसे खममोन ना हायाखैनो खा
हायाखैनो खा
उम बिदिनो खम जानानै मानसिफोरा मानसिफोरनिया बांसिनानो माबा जादों
उम।
आबाद मावनाया। दा होमबा ओरैनो दंगासिनो आदाया?
ओरैनो दोङो रुमावनो दसे।
अ।
बे खामानियाव थांना फैखांबाय।
अ।
दा आरो ओंखाम जानानै
थांफिनगोन? अ।
उम। बेरायनो थाङाखै?
बेरायनो थांथ'वाखै र' दा। उनाव थांगोन।
अ।
दा गरमबो ना?
उम उम उम।
जोंबो खामानियाव थाङोना
अ
बिनिखायनो
थिखानो दं दे।
ओम।
कि
मा होन्दो?
माबाफोरा ओइ फिथाइ सामथाइ जाबायबा बोथोरनि?
अ जाबाय जागासिनो नआवनो दङ ना। थाइजौ दङ थाइजौबो जाबाय।
औ।
थाइजौ गोमोनखौसो जानो गोथाव मोनो आङो गोथांखौ जानो हाया।
गोथाङा आरो गोखैना
ओम। आं गोमोनखौ बां सिन जायो गोथांखो जानो हाथा थ्रा आङो। नोंसोर आदायालाय जाबायना जायाखै?
आंबो जाबाय। गोमोनबो जाबाय जामबो जाबाय खान्थालफोर जाथआखै जायाखैयानो ना आरो दंबावो
उम लेसुफोर दङ ना
लेसु जाबाय
अ
उम
आदालानिया नआव मा मा फिथाइ दङ
जाहानियाव खान्थाल दं लेसु गैया ओमफ्राय थाइजौ दोङो बेनोल
ओम जेबो गैया
उहु ओरैनो गामियाव दोङो आदै मादै मोननियाव
अ अ
ओम
जोंहानियाबो खान थाल गैया माबा दङ बोथोरनि थाइजौ
आतसा
ओमफाय उनाव जेब्ला गोजां बोथोर जायो अब्ला जानो थाखाय बैग्रिबो दोंङो बैग्रि बिफां ओमफ्राय ना नारें खमला
ओ दोंफ्रामजोबोआनो माथो
अ जानो आनथा
उम ए जानो आन्था थानायानो मोजां
उम अ आंथ' बारा जाखा खाया गोखैखो
अ
न' खाथिनि आब' आगै मोनासो जाफैयो। माने न'नि बुस स्थुखौ न'नि मानसिया जानो बायो।
जानोबायो नंगोआनोदे
उम
उम
बेनिखायनो थाबाबो जाबाया बारा जाया
उम
जोंनिथिं अख्ला अखा माबादो हायां हायां जासो जासोदो अखायाबो अखाया दोमैजोबबाय सान्दुंआ
उम
सानावबो बिराद
मा माबा होनदो खोथियाखो मा माखो फोखो? मा माय अ
ओ माबा उम बै माइरं गोसोमा
औ
अ बेखौ फोदो ओमफ्राय रन्जित ओमफ्राय मा होनो इखो मा माइरं दंबावोमोनलायनो बायसमुथि है नोंङा अ इनो खोमा दे आं बारा मोजाङै मिथिया मायरंफोरनि माबाखौ माइफोरनि नामखौ कनफिउस जायो
ओम आदा मोनालाय मा मा माइ फोदो
बिदिनो माइब्रा
अ माइब्रा ओम
एसे रनजित
उम
बाइसमुथि
उम
माइरं गोसोमखौ देग्लाय गायनाय जायाखै
अह अह
माइरं गोसोमखौ गायबा आरो माखासे सिन जायोना इसेयानो बांजोबो मोजां जायो आरो ओम आदि आदायालाय खोथियाफोर फुयोना फुवा माइ गायनाय जाबाथाय
फुयो थेवबो खम थाङो आर'
अह सान्दुं गोसाबा आरो मालाबा ओंखारनो बायोना
ओम बायो आरो फुथाबबाय थानो हाया सिं
अह आखाइफोराबो आखायफोराबो दोलाजोबो उम मोजाङानो
बारा थांनाय जायानो दे हाजिराफोरनो जायो ओरैनो मैबा मैबि जगार हैबथिंनायावनो थाङो।
अ ओ सानजोबफु जायोबा ओंखाम हैनाय ओंख्रि हैनायाव
औ
थ' दफनांगौ जायो ना
औ ओम
आंबो आइआ माबा गायहैबाथाय ओ न'आव ओंखाम संनानै थालांनांगौ नांगौ जायो। हाजिराफोर लायोबा
औ
ओरैनो सानजौफुसिम गायबाथ' हाजिराफोराबो ओंखाम जाखाया।
उम
बेलासिसिम गायबासो ओंखाम होनांगौ जायोना।
उम
होमबा दा गायनो जाथ'वाखैना नोंसोरनियाबो?
गैया जाथ'आखैनो। दा आरो नांबावगोन सम नांबावगोन खोथिया जौनांगोन ना।
अ जौनांगोन उम।
उम
दा गायनाय टाइमावसो मा जाहैयो बोथोरफोरा।
औ बिनोथ' बिनोथ' सिन्था
अबाव बार अबेबा टाइमा अबेबा समाव आरो जेनेबा खोथियाखौ फोना दोनबाय अखाबो गैया माबो गैया बोरैबा जालांजोबो ना। खोथियाफोरा उम एबार एसे मोजां जानायबा हामगौमोन बोथोरफोरा।
उम बिदिनो टेक-ट्रेक्टरजों हालिवो ना
औ ट्रेक्टरजों हालेवो। नोंसोरनियालाय उम
जोंनियाबो थेक्ट'रानो
उम गोदो गोदायसो ट्रेक्टरजों माबा मा होनो नांगोलजों एवोमोन ना
ना खांख्राय खुसियाबो मोनसोयोमोन।
अ दाना गैलाना इफोरो इसे गोमालांनो हमबाय।
ट्रेक्टरजोंनो सब थैखाजोबोना
अ उम उम
उम
मोननो थांला इफोरखौ।
मोननो थाङा खांख्रायानो गोमालांनो हम
उम नुनोनो थांला फो फोथारफोराव।
नाफोरा सिगां खबाइसे गाहाम मोनोमोन
अ ओम
दानिया गैलालै
मोनजानोनो थांला न
मोनजाला
दे अ दे बिदिबा आदा ओं दे गोजोननाय थाबाय
दे दे